औ नोंथां औ खोनादों खोनादों नोंथां।
औ होमबा जा जोंहा दिनैनि जिबायदि जों सावराय लानाय खोथा बेखौ जों जागायजेनसै ना औ होनोमबा जोङो दिनै होमबा जोङो बिजाबनि बागै सावरायनो लादों दि बिजाबखौ जोंनि थाखाय मानो नांगौ आरो मा बिजाबा मानि थाखाय जों जोंनि लागै मोजां आरो मानि थाखाय जोंनि लागै जिबनाव हाबा होयो बिनि बागै जों सावरायसै ना?
औ औ नोंगौ नोंथां सावराय जागोन औ।
होमबा गिबियावनो आं बुंनो सानबाय दि आङो बेबायदि बिजाबनि बागै इन्ट्रेस्ट होनबाथ' आङो बेबायदि बिजनेस बिजाबनि बागै इन्ट्रेस्ट आङो बेयाव मिथिनो मोननाय बायदिबा एबा आङो फरि मोननाय बायदिबा बेबायदि मोनसे दोङो। रिडच रिडच दडेट एणड पुवार डेट होननाय बिजाब दोङो। जाय बिजाबाव जों इखो बिखौ मिथियोदि जोङो जोंनि लाइफआव फैसाखौ माबायदि बाहायनांगौ आरो माबायदि इनभेस्ट खालामनांगौ आरो जोङो रेड रेस्टाव माब रेड रेस्टनिफ्राय जोङो माबायदि ओ ओंखारनो गोनां ओंखारनो नांगौ आरो रेस्टआव जों माबायदि फासिनो नाङा बेनि फारसे बेयाव फोरोंदों आरो बेयाव फोरोंबावदों दि जोङो जोंनि लाइफआव जिबनाव जोङो फैसाखौ माबायदि बाहायनांगौ एबा जोङो माबायदि जोंनि लाइफआव फैसाखो बेबायदि इनभेस्ट खालामलांगास ब बिनि बागै बे बिजाबाव फोरमायदों आरो मोनसे बिजाब दोङो जायखौ बुङो। दा पावार अफ साबकनसियास माइन्ड होनना बिजाब मोनसे दङो बेयाव फोरोंदों दि
औ औ।
नोंनि साबकनसियास माइन्डनि पावारा माबायदि नों गावआनो नों हमदांनो मोना बिनि बागै बेयाव फोरोंदों आरो मोनसे बिजाब दंबावो। जाय बिजाबखौ आङो जोबोर बेबायदि मोजां मोनो दा साइक'लजि अफ मानि होननाय बिजाब दोङो जायखो ओ नीब पलेेन हिल लिर लिरदोंमोन आरो बेयाव बि फोरोंदोंमोन दि ओ फैसा फैसाया माबायदि सोलियो मानसिफोरनि सों नाया माबायदि गुबुन गुबुन बिनि बार बागै बि बिजाव फोरोंदों आरो लोगोसे गोबां बिजाबफोर दोङो आङो बिमोन बे मोननै मोनथाम बिजाबनि मुंखौ मुंख'बाय आरो बिनि बागैबो गोबां बिजाबफोर दोङो आरो आङो बेसेबांखौ बुंनानै दसे थाथ'नाय जाबाय नोंथाङा बिजाबनि बागै फंनैसो बुंनो गोनां दंबा बुंनो हागोन।
औ आं बिदिब्ला जागायनोसै नोंथां।
औ।
ओ जोङो बिजाब होनोब्ला जोङो थोंजों नुनो मोनोदि बिजाबा सुबुंफोरनि थाखाय बिराद गोनां आरोना नोंथां। जोंहा बिजाबा बिजाब फरायाब्ला सासे मानसिया फिउचाराव मानसियानो दानि जुगाव मानसि जानो हाया आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला बिजाबानो मानसिनि थांना थानायनि राहाखौ दानि जुगावहाय बिराद मोजां मोनसे स्कप दिन्थिनानै होयो। जेरै इजियै गोरलैयैनो मानसिया बिजाब फरायनानै गावनि जिउआव ओ गावनि जिउआव इजि संसारखौ प्राइट खालामहोनो हायो आरोना नोंथां गोजोंजोंङै जोंथि महरै गावनि संसारखौ जानो हालाङो आरोना बिजाबा गोबां रोखोमनि दङ नुनो मोनो जोङो बिजाबखौ ओ गोबां रोखोमाव बा भात रानदों ओ जोङो फार्स्ट आवनो नुबाय इंलिस थाबाय ससियेल थाबाय बड' थाबाय हिस्ट'रि थाबाय जेनेबा जारिमिन थाबाय ससियेल ससियेल जेनेबा ससियेल साइन्स थाबाय
औ
बेबायदिनो गोगो गोबां रोखोमनि दं आरोना जोङो बेफोरखौ आलदा आलदा बिथिङाव रान जादों आलदा आलदा बेफोरबायदि बिजाबखौ जोङो ओ जेनेबा जोङो जारिमिन नायोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि गिदिर राजाफोरनि एबा गोबां रोखोम हिस्ट'रिकेलफोर जाननाय थांखांनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो गोबां रोखोमनि राजा फोरा सोरबायदि हादरखौ गाग्लोबदों आरो सोरबायदियाव राज खालामदों बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो नायनो थोंजों नायबावोबा जोङो नुनो मोन जेनेबा ओ ससिये ससियेल साइन्सफोर नायोब्ला जोङो बोथोरनि एबा गोबां रोखोम बिजाब ओ सु देहानि थाखै आरो बेबायदिनो आरो दंबावो जोङो मा होनो मेथामेटिक्सफोर नायोब्ला जेनेबा इकन'मिक्सफोर नायोब्ला जोङो माबायदि रां आरजिनांगौ जेनेबा आरो माबायदि ओ मेट्सफोर एबा सलुसन ओ गोबां रोखोमनि मुलि बायदिसिना बेफोरबायदिखौ दिहुननो हायो आरोना नोंथां जोङो आरो जोङो बेबायदिनो ओ गावनि जिउ दानायावहाय बिजाबखौ ओ नांथारगौ मानो होनोब्ला दानि जुगावहाय दानि जुगा बिराद एडभान्स जाबाय जोंहा बिजाब गैयाब्लानो जोङो माबा मोनसे गोबां गोबां रोखोमनि मिसिन फोर दङ जेनेबा जोङो बेफोरखौ जोङो सालायनो थाखाय बिजाब फरायग्रोनो रोंनांगोन मानसिया बुजिनांगोन गोरों जानांगोन माबा मोनसे वार्डसफोरखौ माबा मोनसे ओ भाषाफोरखौ जोङो बिजाबनि गेजेरजों मोननो हायो जों बिजाब गोरलैनिफ्रायनो बिजाब फरायबोआब्ला जोङो बिजाब खौहाय ओ फरायनो रोङाब्ला बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मिसिनफोर दङ गोबां रोखोमनि बायदिसिना मानसिया दिहुननानै लाबाय बेफोरखौ जोङो दानि जुगावहाय ओ बिजाब फरायब्ला जोङो रोनाय नङा आरो ना सालायनो एबा लिदिं खालामनो बेबायदिनो जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो आरोबाव गोबां रोखोमनि ओ गारिफोर मबाइलफोर न' बांफोर ओ गोबां रोखोमनि मेडिसिनफोर बेफोरबायदिखौ जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनफुंजोबनो हादों आरो ना नोंथां जेब्ला जोङो बिजाब फरायामोन नाथाय बिजाब फरायामोन अब्ला जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो मोननो हानाय नङामा आरोना बिजाब मा जि बिराद गोनांथि मानो होनोब्ला जोंहा बिजाब नङाब्लानो ओ जोंनि फैबाय थानाय समनि जे जेनेरेसन गथ'फोरनि बेफोरबो लाइफ मा बेखार आरोना जेबो जाहैनाय नङा जाफुंसारनाय नङा आरोना मानो होनोब्ला बिजाबासो ओ उन जेनेरेसननि थाखोय बिसिनि मेलेमफोरखौ ओ खेवनानै होयो बिजाब गैयाब्लानो ओ खोमसि सासे सुबुंनि जिउआ मानो होनोब्ला दानि जुगावहाय साख्रि मोनाब्लाबो जबफोर मोनाब्लाबो बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो गावनि थांना थानायनि राहाफोरखौहाय माबोरैहाय थांना थानांगौ माबोरै जिउ खुंलांनांगौ बेफोरखौ जोङो बिजनेस रोंलांगोन ओ बेबायदिनो मिथिफुंनो हागोन आरो संसार जानायाव गोरलै जागोन आरोना नोंथाङा बिदिब्ला आंनो फोरमायनो हाबावो होनो हाबावगोन नामा माबा मोनसे फिसाफोर गुसुं समावनो बिजाबनि बागै
औ नोंथाङा थारैनो जि बाथ्राफोर बुंलांबाय थारैनो सैथो नंगौ बिजाबा जोंनि लागै गोबां बिदि गोनांथि जोङो मिथियोदि जोङो जेब्ला इजुकेसन लायो एब्ला जोङो सोलोंहैयो अब्ला जोङो बिजाबफोरखौ बेबायदि फरायनो मोनो नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरै बिजाबा गोबां रोखोम खोमै थायो एबा गावबागाव
ओं औ औ नोंथां औ
बर' रावनि बर' बिजाब थायो आरो लोगोसे इंलिस मेथ्स ससियेल साइन्स गोबां रोखोमनि बिजाबफोर दोङो जोङो जेब्ला सोलोंथाइ लायो एबा बिजाब फरायो अब्ला जोङो। मिथिनो मोनोदि जोङो जोंनि गियान मोदोम एबा जोंनि साननाय हनाय जोंनि केरेक्टारखौ जोङो दानानै लानो हायो आरो नोंथाङा जिबायदि बाथ्राफोर बुंलांबाय जेरै बिजाब बिजाबाथ' जोंनि लागै जोबोद गोनांथि मानो होनबा जेब्ला जोङो संसार जायो अब्ला जोङो सोलोंथाइ नांगौ जायो मानो होनोब्ला जों सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जोंनि नखरखौ बेंनो हायो हाया आरो मोजाङै लाखिनो हाया आरो जों मिथिबावो दि गोबां बिजाबफोर दोङ जेरै जोङो नोंथाङा बुंलां माबाय जदि फरायनायनि बागै होनबाथ' मेथ्सेट्सआ जोंनि थाखायग जोबोर गोनां मानो होनबा जेब्ला जों मेथ्स रोङा अब्ला जोङो बेबायदि रकेट रकेटफोर बनायनो हाया एबा जेब्ला जोङो अफ्र्रााव थांनो गोनां एबा जङो केलकुलेसन खालामनो गां जायो अब्ला जोङो रोंनाय नङा जायनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो साइन्स सन्स गैयाबा जोंनिलागै बेबायदि टेक्नल'जि दिहुननाय जोबद गोब्राब जागोन। सासथानायखायसो जोङो टेकनलजि दिहुननो हाबाय मटर ऐब्ला जेरै जों मिथियो फ्लाइट हेलिकप्टार एबा रकेट ड्रन बायदि रोखोमनि जोङो साइन्सनि गेजेरजों दिहुननो हादों आरो जोङो मिथिबावदों दि जोंनि गेजेराव जोंनि भारतनिनो मुंदांखा ए पि आब्दुल कालाम बिथाङाबो बेबायदि गोबां रोखोमनि भारताव ककेटफोर बरायना गारालांदों आरो जोङो मिथियो बिथांखौ बेबायदि मिसाइलमेन अफ इण्डिया होनना बुंनाय जायो आरो जों मिथिबावो गोबां साइन्टिस् दङ जेरै कल्पना चावला बिथाङाबो बेबायदि सानाव गाहैदोंमोन। आरो बेबायदि बेयावबो इलेक्ट्रिकेलनाय ज जायनि गेजेरजोंङो मोन बेयावबो बिदि साइन्स बानायनाय जादों जों मिथियाव बेबायदि गोबां रोखोमनि कपानि दङ एबा गोबां रोखोमनि एडभान्स टेक्न'लजिनो जाय जाय टेक्न'ल'जिफोरफोरखौ जोङो साइन्सनिद
औ औ
जोङो बेफोरखौ बनो हागोन आरो जों मिथियो गोदोर गोदोर एबा ब्रिज दलं बायदिफोरखौबो जोङो टेक्न'लजिनि गेजेरजोंलायदों मानो होनबा जों
नंगौ नंगौ नोंथा
जोङो बिह लायामोन आरो बेसेबांखौ बुंनानै बुंनो गोनांदोंबा बुंनो हागोन दे
ओ बिदिब्ला आं दसे सम लाबावनो सानबाय जोङो नोंथाङ दि बुंलांखाबाय गोबां रोखोमनि साइन्स फरायब्ला गोबां रोखोम रोखोमनि ओ ओ रकेटफोर जेनेबा बेबायदिनो केलकुेसन मे्सनि बागै फरायलाङो होनो बुंनो सानबाय जोंहा बर' राव बर' राव फरायाब्ला जोंहा माखासेओ ग्रामारसफोर जेरै गोबां रोखोमनि ग्रामार्सफोर थायो। बेफोरखौ जोङो बर' फरायनायनि गेजेरजों मोननो हायो आरो गोबां फरायनानै जोङो बर' राजा रानिफोरनि बेबायदिनो आरोबाव जोङो बिजाब फरायनो बेनि गेजेरजों आं बिजाबनि बागै बुंबावनायसै बिजाब फरायनायनि गेजजोंनो जोङो गोबां रोखोमनि मेिसिनफोर दिहुननो हानायजों लोगोसे माबायदि माबायदि फिथाइ सामथायाइखौ जायोब्ला आरो माबायदि माबायदि य'गा एबा माबा मोनसे मेडिसिनफोरखौ जायोब्ला मा मा भिटामिन मोनो बेफोरखौ जोङो बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो मोननो हादों जेरै ओ गिदिर गिदिर मानसिफोरा गोबां रोखोमनि बिजाब लिरनानै गालांदों बेफोरखौ जोङो फरायनायनि गेजेरजों दासिमहालागै गोबां रोखोमनि ओ मा होनो आइडिया एबा सो ओ गोबां रोखोमनि आइडियाफोरखौ जोङो मोननो हादों जेनेबा माबायदि बोथोराव मा जायो माबायदि दिनफोराव मा जायो बेफोरखौ गोदोनि सुबुंफोरा गिदिर गिदिर ओ लिरगिरिफोरा लिरनानै गाललांदों बेफोरखौ जोङो बिजाब फरायनानै फरायनो रोंनानै बिजाबा जोंनि मेलेमखौ खेवनानै होदों आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि सोमोनांथाव दासिमहालागै सुबुं सुबुं माहारिफ्रा गोबां रोखोमनि आरो ओ गोबां रोखोमनि ओ जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लानो हादों आर ना नोंथां।
नोंथाङा बिदिब्ला आरो फंसेसो फंनैसो बुङो गोसो जाबावदों नामा नोंथां बिजाबनि बागै?
नोंथाङा जिबायदि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय सैथो आरो जा बो जानानै फैबाय आरो नोंथाङा नोंथांनि ओ मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय होमबा जोङो दोन्थ'सैना नोंथां?
औ दे दे नोंथां दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ नोंथां दे।